औ खोनाबाय नोंथां
औ अ
होनबा जोङो औ औ दे होन नोंथां
आ दा नै जोङो दा मोनानि समावहाय जोङो दान्दिसे सुंद' सावरायना लानो नागिरदों। बे सावरायनायानो जाहैगोन जोङो हान्था मेला हान्था मेला बिथिंखौ जोङो सुंद'यै सानैनि जों सानैनि गेजेराव सुंद'यै बेखेवथि लायनो थाखाय जों सा आ सम बिनाय जादों आरो नोंथांनियाव
नोंगौ हागोन नोंथां हागोन
ओ दा अब्ला नोंथाङा हान्था मेलाखौ जोङो हान्था मेलानि बिथिङाव जोङो जौगाथायखौ माबायदि मोननो लुबैयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां। जोङो हान्था मेला होननानै ओ बुङो ब्लाथ' जोङो बिदिनो लांलाय लाबोलाय गारि मथरनि गेजेरजों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनाय नङा होनबा नों थां आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा जुदि जोङो गामि ओनसोलावहाय जोङो मा ओ बिदिनो गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो आबाद बायदिसिना मावनायजों लोगोसे मा माइ आबाद जुखाम आबाद बिदिनो बोथोरनि बायदि बायदि आबादखौ लानानै जोङो मा बेखौहाय हाननानै बा बेनिफ्राय लाबोनानै जाङो मा गुबन दाबसे जायगानि गुबन दाबसे जायगायाव जों फाथायहरनाय एबा खाथिनि बाजाराव जोङो फानहैनाय। आगोलनि दिनावथ' मोसौ आरिजोंनो लांलाय ला बोलाय खालामोमोन आरोना। बेफोरबायदिनो आरोना आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजों माबाफोर दाज दिनो गोसोबा होनाय हागोन दे
होम जेरै- हमना लाफै जोङो हान्था मेला हान्था मेला बिथिंखौ जोङो मा नांगौ जों जौगाहोनांगौ मानो होनो नां माने जोंनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ जोङो हान था मेलानि गेजेरजोंसो मोननो हागोन आरो जाय जायगायाव हान्था मेलाया जौगाथाय नङा ए बा मोजां नङा। जोङो गावनि गोनां मुवा बेसादखौ जोङो मोननो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो आरो गावनि गोनां मुवा बेसादजों लोगोसे ओ थांलाय फैलाय जेरै- हमना लाबाय मानस सासे सुबुङा गोब्राबै लोमजादों बै लोमजानाय सुबुंखौ जो जोद जोङो मोनसे गाज्रि गामिनिफ्राय एबा गाज्रि लामा गोनां जायगानिफ्राय जोङो थाबै बोखांना लांनो थाखाय बबे बबेबा मोनसे देहा फाहामसालिसिम थाबै लांनो थाखाय जोंहा मा जाया ओ राहा जाया जुदि हान्था मेलाया जौगाथायाइ जायोब्ला लांलाय लाबोलाय राहाफ्रा जुदि जौगाथाय जायोब्ला एबा मोजां मोजां जोंनाव गारि थायोब्ला थांलाय फैलायनि थाखाय जुदि ओ साइकेलनि सोलायै गारि थायोबा गारिनि सोलायै ओ खार थायोबा खारनि सोलायै बिरखं थायोब्ला जब्ला जोंना मा जायो जोङो सुबुंखौ बबेबा मोनसे जेंनानिफ्राय जोङो गोरलैयै एबा थाबै जोङो रैखा मोननो थाखाय सुबिदा जायो राहा जायो बेनि थाखायनो जोंनो माखौ नांगौ होननानै बुंदों जोङो हान्था मेलानि जौगाथायाइखौ नांगौ बे हान्था मेलायानो जाहैबाय बे हान्था मेलाखौनो जोंनो जोबोद माने मेइनलि सर्स महरै जोंनो सुबुंफोरनो नांगौ आरो बे हान्था मेला थायोब्लासो जोङो जौगाथाया फैगोन मेल मिथिङावनो जाथों हाथाइ बाजारावनो जाथों ओ जिखुनु मोनफ्रोमबो आहायावनो जाथों आरो सुबुंनि गोनां जानाय गासैबो बिथिङाव जोंनो हान्था मेलाखौ नांगौ हान्था मेला थायोब्लासो जोङो सुबुङा ओ गावनि गोनां जानाय बुस्थुखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो सोलोंथाइ बिथिङावनो होन गावनि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनायनि बिथिंखौनो होन जुदि मोनसे जायगाफोर गुबुन मोनसे थांनो नागिरो जुदि जोंनाव गेजेराव बेसेबांबा गेदेर दै थायोब्ला जों बेखौ बारनो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगोन बा जोङो बारनोबो हाया जागोन बे ओ बे गेदेर दैनि थाखायनो बै मोनसे ओ बै मोनसे फारि थानाय बै मोनसे रुगुं यै थानाय आरो बे मोनसे रुगुं यै थानाय सुबुंनि गेजेराव मा जागोन सोमोनदोआ जुदा जुदा जागोन जायगाया जुदा जुदा जागोन बेखायनो जुदि हान्था मेलाया जौगानाय जायोब्ला जुदि बेनि गेजेरजों जोङो मोनसेबाबो दालां होनानै थानो हायोब्ला बे दैखौ बारग्रा राहा लामा होनो होनानै लानो हायोब्ला जोङो बैजों बै मोनसे जायगाजों आरो ओ नैबे मोनसे फारायाव थानाय सुबुंफोरजों गोरोबलायनो थाखाय बाथ्रा सावरायनो थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय मुवा बेसादखौ रोगा लायनायनि थाखाय आरो ओ गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोरलै जानाय रा हायानो जाहैबाय मा हान्था मेला आरो।
नों नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
बेनि सायाव फंनैसो बुजाब औ
आरो बे आरो नोंथाङा होनखाबाय हान्था मेलानि जौगानायखौ नांगौ होननानैहाय मानो होनोब्ला हान्था मेला थायोबासो मा ओ सुबुंनि जौगानाया फैयो नङा होनबा नोंथां! बिदिनो लांलाय लाबोलाय बिदिनो बिजनेस एबा ओ रां रुफा खामायनाय आरोना बेफोरनि गेजेरजों मा हान्थामेलाया बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे आव थाङो बा जोङो मा ओ बिदिनो लांलाय लाबोनो थाखाय जोङो गारि मथर नांगौ नङा होनबा नोथां। आरो बिदिनो लोगोसे ओ लामानि मोजां नांगौ नालामाखौहाय मानो होनोबा गोदोनि दिनावथ' गारि मथर गैयालासिनो गोबां गार मोसौ गारिजों होबायनानै गोबां हान्था मेला खालामदों आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों मा गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायामोन आरोना आरो बेनि लोगोसे मा गोथां बुस्थुखौ जोङो मा गोबाव सम बिदिनो लाबोनानै लांनो हायामोन आरोना आरो गोजान जायगायाव थाङोबा जोङो मा
गोबां साम नांगौमोन जेरै मा लायोबा जोङो नैजौ एबा ब्रैजौनि गेजेराव जोङो मा बेफोरनि गेजेराव किलमिटार थाङोबा जेनबा मोसौ गारिफोरजों थाङोबा बिदिनो जि दिनहालागै नांगोन नांगोन जाहैगोन आरोना। मानो होनोबा गोथां बुस्थुआथ' गोबाव समाव थाया आरोना सेवो जेरै खमला फिथाइ बिदिनो ओ मा होन्नांगौ बिदिखौ ओ खान्थाल फिथाय बिदिनो आरोना बायदि बायदि
औ।
आरो बेजों लोगोसे मा गोथां औ गोथां आबाद आरोना आरो बेनिखायनो मा ओ दानि जुगावहाय ओ सायन्टिसफोरा मा गोदान गोदान थाखो थाखो फरायलांनायनि गेजेरजोंहाय बा सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ गोदान गोदान गोदान टेक्नलजिनि गेजेरजों गारि मथर दिहुननो हाबाय आरोना आरो बिजों लोगोसे मा सम्बुर जोंहाय मा लामाफ्रा मोजां जाबाय गोजान गोजान थांनो थाखाय एबा गोथां मैगं खौ फाथायहरनो थाखाय ओ बिदिनो ओ कारेन्टफोरनि एबा डिजेलफोरनि मा ट्रेनफोरजोंहाय मा गोजान गोजान जायगायाव थांनो हासै आरोना गोथां मैगं ब्लाबो जोङो मा साप्लाइ खालामनो एबा ओ दैथाय हरनो थाखाय ओ इजि एबा गोरलै जासै आरो ना? आरो इफोरनि गेजेरजों ओ गामिनि सुबुंफोरा गोदोनि दिनावहाय मोसौ गारिजोंहाय ओ बेफोरबायदि आबाद मावनानैहाय मा लामा गाज्रिबाबो एबा दाबसे जायगायाव फाथायहरनायनि उनावहाय बे बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फाथाय हरनो थाखाय बिदिनो लारि लारि अ दैथायहरनांगौ जायोमोन आरोना सासे मानसिया थांनो हायियावहाय
आरो हाथाय बाजाराव फाननानैहाय मा गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा ओ हान्था मेलानि गेजेरजों ओ बिदिनो दारिमिनफोराव हैनानैहाय बिदिनो जाग्रा बेसादफोरखौ बिदिनो दिहुनोमोन आरो ना बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोम खालामनानैहाय ओ ओ गामिनिफ्राय नोगोराव दैथथायहरनाय नोगोरनिफ्राय गामियाव गामि ओनसोलाव दैथाय हरफिननो आरोना बिदिनो गावजों गाव सोलाय सोल' खालामनानैहाय थांनानै थानो हानायनि राहाखौ दिहुननानै लायोमोन आरोना आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजोंहाय माबाफोर होनदेरनो गोसोबा दाजाबनो गोसोबा होनदेरनो हागोन नोंथाङा।
ओ। अ हान्था मेलाखौहाय जोङो थोंजोङै मोनसे गेदेर लेभेलाव नायालासे जोङो गावनि एरिया मोनसे फिसा लेभेलाव जोङो ओ सावरायदिनि सान लादों आरो जेरै हमना लाबाय जों हादोरनि बेलायावबो जोङो मा नांगौ जोंनो हादोरारि लामा नांगौ, जो ओ गामिनि बेलायावबो जोंनि गामियारि लामा नांगौ, रायजोनि बेलायावबो मा बुस्थु रायजोआरि लामा नांगौ जाय लामाजों जोङो ओ जाय लामाजों जोङो मोनसे ओ रायजोनि लामा गामियारि लामानिफ्राय रायजोआरि लामा रायजोआरि लामानिफ्राय हादोरारि लामा बेनि बेखायनो बै बै मोनथाम मोनब्रै जोङो सर्सखौ ओ थांखिखौ लायालासिनो थोंजोङै जों फिसा एबा गामियारि आयदाखौ नायोब्ला गामियारिनि बेलायावबो जोंनो माखौ नांगौ लामा जौगानायखौ नांगौ। हान्थामेला, हान्था मेलानि जौगानायखौ नांगौ। मानो होनोब्ला गामियारिनि ओ गामियारियाव थानाय सुबुंफ्राबो हान्था मेला थायोब्लासो जोङो गावनि गोनां जानाय गामिया रियाव ओ गामियारियाव दिहुनजानाय गामियारिनिफ्राय ओ सोरजिजानाय सु-सुबुंजों लोगोसे मुवा बेसाद गासै मुवाफोरखौ दैथायनो आरो गावनो गोनां जानाय ओ गियानखौ आरजिनो थाखाय बै हान्था मेला थायोब्लासो जोङो बै हान्था मेलानि गेजेरजों दावबायनायनि गेजेरजों थांनायनि गेजेरजों जोङो मा जानो हागोन गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ फाननायनि गे जो-जों एबा गावनो गोनां जानाय आरजिथाइ सोलोंथाइ बेजों लोगोसे ओमबायदि गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो गुबुननिफ्राय जोंनिसिम लाबोनो गुबुन हारिखौ ओ गुबुन जौगा थाखोनि सुबुंफोरखौ जोंनिसिम सौफैनो एबा माखासे गोदान गोदान थेक्न'ल'जिनि ओ गोनोखोनि मुवाफोरखौ जोङो ओ जोंनिसिम दिन्थिफैनो बै बै मेन ओ गुबै राहायानो जाबाय जोंना हान्था मेला बै हान्था मेला थायोब्लासो जोङो बैफोर गासै खामानिखौ जोङो मावफुंनो हानाय जागोन हान्था मेला गैयाब्ला जोंङो बै खामानिखौ मावफुंनो हानाय जोंनाव जेबो माबा जागोन गोहोआनो गैया जागोन मानो गैया जागोन लामाया जुदि गाज्रिब्ला गोजौ गाहाय जायोब्ला मा जागोन बेयाव मोनसे गारि मोजां फैनाय नङा सोरबा सासे मोजां सुबुङा फैनाय नङा आरो मा जागोन बे गामिनिफ्राय बबेबा मोनसे गामिसिम थांनो थाखाय जोङो थांनो हायि मोनसे मा जागोन ओ गेजेराव हेंथा नुजाथिगोन आरो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ
आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा दानि समावहाय मा ओ दैफोरनि गेजेरजों मा हान्थामेला खालामनो हासै नङा होमबा नोंथां
बिदिनो ओ लामा सामा गैयियावहाय मा सिपफोर एबा जाहाजफोर लानानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय ओ थांलाय फैलाय खालामनायनि राहाबो दिहुनना लानो हासै आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो मा हान्थामेला खालामनो हासै बिदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि ओ रासिया खा थिफ्राव जोंङो थाङोबा जुदि लामाफ्रा गैयाबा आरोना दैनि गेजेरजोंहाय मा ओ थाव एबा बायदिसिना मुवाफोर ओ बिदिनो गाननाय जोमनायनि आगजुफोरखौ जोङो लाबोनो गोसोबा मा ओ बिदिनो ओ जाहाजफोरनि गेजेरजोंहाय मा लाबोनो हानानै जोंनि हादद एबा जोंनि इनदिया एबा भारताव जोंङो लाब हरनानैहाय मा हान्था मेलाखौहाय ओ खालामनो हायो आरो ना नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां जिउ खुंनाय जायो आरो हान्थाामेलानि गेजेरजों आरो जौगानायखौ लाबोयो नङा होमा नोंथां? होमबा समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
औ जागोन जागोन दे जागोन बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
गोजोन्थों